हेलौ खोनादोंना
हेल' नोंथां ओं खोनादों नोंथां ओं आंनि आवाजखौ नोंथाङा खोनाहैदोना नोंथां
औ औ खोनाफैदों नोंथां
औ
औ नोंथां मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम बावहरग्रोनाय थाबाय गिबियावनो
औ ओं नोंथां आंनिफ्रायबो मोनाबिलिनि गाहामलायनायखौ नोंथांसिम बावहरनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथाङाथ' दायो फ्रि दं ना
औ नोंथां आं दायो नै फ्रियैनो दङ
अ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां हागोन दे रायलाय जागोन
औ अब्ला आं नोंथांजों सल'बाथानि सायावनो रायलायनोसै नामा नोंथां
औ औ रायलायजागोन नोंथां
औ औ नोंथां जोंहा सल'बाथा होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जेनेब्ला बियो मोनसे मा होनगोन बेखौ स्ट'रि आरो बे मोनसे जेनेब्ला जोङो खुगा खुगा सोलिबोबाय थायो थानाय गोदोनि आबौ आबैफोरनि समनि फ्रायनो बियो जेनेबा खुगा खुगा बास्लायबोबाय थानाय आरो बियो
औ औ नोंथां औ
औ दा नोंथाङा जेनेबा जों गोदोहाय जेब्ला उन्दै उन्दै सममोन अब्ला बै समाव जोंना आबौ आबैमोना माने जोंखौ सल'बाथा खोनथानायखौ जों मोनदोंमोन आरो बै समावहाय जोङो जेब्ला उन्दै उन्दैमोन अब्ला जोङो बिदिनो मोनाबिलि समावहाय बै समावथ' जोंहा मोब्लिबफोरबो गैयामोन नालाय कारेन्टफोरबो गैयामोन जोङो औ बाथि सिलायाव ज' जिरायनानै बिबदिनो बाथि मोनसेनि बा लेम्प मोनसेनि स्राङावहाय जोङो आराम ज' जिरायलायनानै गोलोम बोथोर समावहाय बिदिनो औ ओमफाय आबै आबौमोना जोंखौ सल'बाथा खोन्थायोमोन आरो बै समावहाय
औ औ
औ जोंहा बै समावथ' जोंहा मबाइल फन बिब्दि बेलेग गेम सेमफ्राथ' जोंहा बै समाव गैयामोन नालाय जोङो टिभि सिभिबोथ' जों बै समाव गैयामोन बा दंबाबो गोबोद जोबोद खम न'खराव दङमोन आरो टिभिफोराबो औ जों बै समावहाय जेनेबा जोङो ओ जोङो सल'बाथाफोर खोनासंनानैनो जों जोबोद मोजां मोनोमोन आरो
औ औ
औ आं दाबो गोसोआव दं बै समावहाय जेनेबा जोंनि आयं जानाय सासे बियो जोंखौ दंफां सायाव सानजौफुनि समाव दंफां सा सायायावहाय जिरायहोननानै जोंखौ जोबोद मोजां मोजां सल'बाथाफोर ओ खोन्थायोमोन आरो बै समावहाय जेनेबा औ सल'बाथाफोर बुङोब्ला जेरै जेरै मावजिया जोंनि माबोरै न'नि जुनार जाखो बेफोरखौ दङमोन बेनि उनाव ओ गोबां बिदिनो दुखुनि सल'बाथाफोर दङमोन बिदिनो दायना होननाय सल'बाथाफोर बिदिनो बेलेक बेलेक सल'बाथा फोर दङमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' जों नुनो मोनदों माने गथ' गथ'फोरा बांसिन जोंहा मबाइल फनफोरावसो बिजि थायो बिदिनो आरो जोंनि दानि बोराय बुरि बिसोरबो दा माने सल'बाथा खौनो खोन्थानो रोंलिया आरो गोदो बै समावहाय
औ औ नोंथां औ
औ जोबोद सल' बाथा खोन्थालायनायखौ नुयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव गथ'फोराबो ओ मबाइलावसो बिजि थायो आरो खोन्थाग्राबो रावबो गैला थ' बिदिनो सल'बाथा खोन्थालायनाया खम जालांबाय आरो आथिखालावहाय जों सल'बाथाफोरखौ जों बिजाबफोरावसो फरायनो मोनसै आरो जोङो बेफोरखौहाय जों माने खुगा खुगा जों खोना लानो आरो सल'बाथाफोरखौ जोङो गरम बोथोर समावहाय बै समावहाय जोङो आराम जिरायलायनानै ज' ज' खोनासङोमोन नाथाय दा खोन्थाग्रा थाबाबो जोंहा माने गथ'फोरा जों खोनासंनाय खोनासंनाय नंला आरो बिसोरो खोनादों ना नोंथां खोनादोंं ना हेल' हेल' नोंथांनिखौ आं खोनायासै हेल' हेल' खोनायसै माथो नोंथां खोनादोंना नोंथां
हेल'
नोंथां खोनाबाय ना
औ खोनाबाय नोंथां
औ नेटवार्क प्रब्लेम जादोंमोन खोमा नोंथां
औ नोंथां औ
औ दा नोंथाङा बे सल'बाथानि सायाव मा होननो सानो नोंथां
अ नोंथां सल'बाथा होनबाथ' दा दानि आथिखालावहाय माने मोनथियो गोदो ओरैसोरै जोंनि आबौ आबैमोना सल'बाथा खोन्थायोमोन होननानै नाथाय आथिखालावहाय जों गोबां नुनो मोनो माने सल'बाथा होनोब्ला माबायदि सल'बाथा होननानै आथिखालावहाय सोंफिनग्रा दं आरो नाथाय मोनथियो सल'बथाया गोदो जोंनि आबै आबौमोना खोन्थायोमोन नाथाय बे सल'बाथा माबायदि रोखोमनि जायो माबायदि आयदानि सायाव सल'बाथा खोन्थायो बेफोरखौ माने आथिखालनि सुबुंफोरा माने बुंनो रोंलिया आरो जायनि जाउनाव माने दा सल'बाथानि बा खुगा खुगा सल'निखौ अनगायै जोंना दा मा होनो मबाइल फन ना मबाइल फन आरो टिभि बेफोरावसो ओ गोदो हाबनानै थानायखौ जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनसै आरो
नंगौ नंगौ खोनादोंना नोंथांनिखौ आं खोनायासैलाय हेल' खोनायासै नोंथां हेल' हेल' नोंथाङा नेटवर्क गैला खोमा हेल' नोंथां एसे जायगाखौ सोलाय हागोन नामा नोंथाङा हेल'